औ औ नोंथां।
हेलौ नोंथां औ नोंथां खबरफोरा बोरै ओरैनो
ओरैनोथु दा थिगानो दङ
औ ओरैनो माबाफोर मावबाय दं नामा?
ओइ ओदिनोथ' दा जेबो मावथ'वाखै नोंथां दंथ'यो
औ औ
दै फुजयावनो दंथ'यो दा
अ औ बिनो ग गरम बन्द'नि
ओरैनोथ' जेबो खामानि बिदि गैथ'वा ओरैनो दा दंथ'यो।
ना नोंथां हेल'
औ
औ बाखि ओरैनो औ औ औ नोंथांनि ओ न'खरनि बागै एसे ओरैनो माबा फोरमायनो होन नामा ओरैनो जेनेबा बिथांमोना जेनेबा न'खराव औ
आ ओरैनोथ' जों गामियाथ'
औ
ओ गामि ओनसोल जाबाय जों हायेन ओनसोलाव रायजो जानाय
औ
ओरैनोथ' जोंनि गामि ओनसोलाव दासिमबो फ्राय आबादखौनो मावनानै जायो।
औ
आबादजोंनो जोङो थांनानै दङ दिनैसिमबो बेसेबां बेबायदि बिदि जोंनि गामियाव गोरों मानसि बा साख्रि मावनाय मानसि दासिमबो जोबोद खम जोंनि गामियाल' नङा जोंनि ओनसोलावनो ओ बेबायदि न'खर सुंथानो थाखाय राहा लामा नागिरनानै मोननाया जोंनि ओनसोलाव दासिमबो बिराद खम थेवब्लाबो जोङो गामि ओनसोलाव थादों होननानै ओरैनो समखौ आद्रि खालामाखै जोंनि गारजेनफोरा उम न'खर सुंथानो थाखाय आब आबाद मावनाय बे थासारिया दिनैनि समावबो सोलिगासिनो दङ जायनि गेजेरजों आबादखौ बोखांनानै जोङो न'आव बाहायनायनि अनगायै जोङो
औ
नांगौसेबां न'आव जानो थाखाय दोननानै आबादखौ फाननानै जोङो सोलिनो बा जोङो जिउ खुंनो हादों उन्दैफोरनि गाननाय जोमनाय फरायनाय लिरनाय नांगौसेबां खाथा खलम द्रेसफोर बायनाय बेवहाय जोङो ओ बे आबादनि गेजेरजोंनो दिनैसिमबो बोखांनानै लादों ओरैनोथ' जोंनि गामि ओनसोलाव फ्राय बिदिनो आबाद मावनानै सोलियो खायफा आरो बेबायदिनो साख्रि आवला सुबुंफोर दङ साख्रि मावनाय सुबुंफोर दङ। नाथाय बिथांमोनाबो सिगां समाव बेफोरबायदि खोब आ आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो सोलिबोनाय मोनफा मोनफा न'खर दा बिथांमोनाबो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंनो नै दिनैनि समाव खायफाया ओ साख्रि बाख्रि बेबायदि मोननो हमदों आरो बैफोरो जोंनि साफा साफा बर' गामिफोरनि बा बर' ओ गारजेनफोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जाबोनाय। आबाद मावाब्लानो जों सुबुंफ्राथ' ओ थांना थानायावहाय जोबोद गोब्राब जायो नङा होमबा?
औ औ औ।
दा बेनिखायनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव दिनैसिमबो आबाद मावो आरो सिगां समनिफ्राय दिनैसिमाव जोंनि ओनसोलनि फरायनाय लिरनायनि थासारिया एसे सोलायबोबाय गोदोथ' जोङो गंसे स्कुलाव थांनो थाखाय बेसेबांबा गोजान गोजान थाबायलांनो गोनां जायोमोन
औ नोंगौ।
दिनैथ' जोंनि गामिफोरावनो एल पि स्कुल इभेन जोंनि गामियाव दासिम एल पि स्कुल दं जाय स्कुलाव गासै ब्रैजि जनसोनि अनजिमा दङ जोंनि ओनसोलाव गंसे स्कुल सरकारि फरायसालि बेयावहाय जोङो फरायनो खाबु मोनबाय जों जेब्ला उन्दैमोन अब्ला जोङो बेफोरबायदि खाबुखौ मोनाखैमोन ओ माब्लाबा मास्टारनि जेंना माब्लाबा स्कुलनि जेंना बार अखाजों बुखारजानाय बेबायदि जों थासारि गोबां लोगो मोनबोदों। नाथाय दिनैनि समावथ' जों गासिबो जोंनि उन जोलैफ्राबा जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां गैला। आथिखालाव गोबां प्राइभेट फरायसालिफोराव ओ रां खरसा खालामनानै फोरोंनो हानाय जोंनि ओ गारजेनफोरनाव केपासिटि फैबाय दा जोङो बे स माव जोंनि साफ्रोमबो न'खरनि फरायसाफोरा जों फरायनांगोन। दा बैफोर खाबुखौ जोंनि गारजेनफोरा बै आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो बुथुमनानै लाबोदों। बैफोर खामानिफोरखौ ओ फरायनो हानाय बा फरायनो होनो सुबिदाखौ जोंनि गारजेनफ्रा सोलिनो लादों आरो दिनैनि समाव जोंहा गोजौ फरायसालिनि जेंना गैला गेजेर फरायसालिनि जेंना गैला स्कुल कलेजफोरनि जेंना गैला मुलुगसोलोंसालिनि जेंना गैला जों दिनैनि समाव साफ्रोमबो फरायसाफोरा सुस्थ'मु थुं फरायनो हायो आरो बेबायदि एसेबां मानानि थाखा खरस बाहायनांगौ बेबायदिनो गोनांथि गैला दा जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि माखासे थासारिजों भुगिनांनो गोनां जायोमोन दिनैनि समाव बेबायदि माखासे ओ जेंना गैयै जेंना गैयै थासारिजों जोंनि समाजाव सोलियो। दा जोंनि जोंनि समाजनि सोलिनाय बेयो बेखिनि दा नोंथांनिफ्रायबो नोंथांनि गामि ओनसोलनि सोलिनायनि बागै आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ। औ जोंनियावबोथ' बिदिनो गामि ओनसोलनिफ्रायनो जेनेबा बिलं खालामो एखे दा जिथु नोंथाङा बुंदों जेनेबा एखे कन्डिसनानो
औ।
जौ जोंबो जेनेबा आंबो टाउन एरियानि नङा। नोंथाङा जेरै ओ दानिसो बुंलांबाय। बेफोरबायदिनो एखे सेम कन्डिसन।
औ।
जोंबो इदिनो आबाद मावनानैनो देरनाय जेनेबा ओ बर्थमान जोङो दा बायनानै जानाङा आरो जेनेबा। न'आवनो मावनानै न'आवनो माबानानै औ औ। ओमफ्राय ओरैनो जानो आन्थाखौ माबायो आरोना जेनेबा। थोजासे फान फानलायजासे माबाजासे माबायाबाबो ओरैनो जानायखिनिखौ
दानायखिनिखौ मोनो आं दाखिनि बेखिनिजोंनो सोलिनो हायो नङा होमबा जोंनि न'खरफोरा औ
औ दाथ' बयबो जोंनि हारिनि मानसि होनबाथ' बेफोरबायदिनो बांसिनानो नङा होमबा? दा बहुदआनो आबाद मावनानैबो डेभेलप जाबाय नङा होमबा?
उम उम
आबाद मावनायनि गेजेरजों सोरबा सोरबा न'खरा इदिनो जेनेबा फरायनायखौबोथ' लांफाबाय थादों नालाय
उम उम उम
बिदिनो साख्रि बाख्रि बेलायावबो जेनेबा एसे जौगाबाय आरो बुहुदानो
औ थारमाने सुबिदा होनो हाबाय नङा होम
सुबिदा होनो हाबाय औ दानि जेनेबा गारजेनफोराबोथ' आगोलनि गोदोनि बायदि माबा नंला नालाय औ जाला लोंला एसे बुजिनायफोरा चेन्स जाहैबाय नालाय
औ
बेखायनो एसे जौगानो हमबाय आरो।
औ
हारि हिसाबै हारि हिसाबै नायोबा
औ
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोनहा ओरैनो जेनेबा अ आबाद न'आवथ' मावो जाहैबाय नोंसानाबो ना?
मावो मावो मावो
औ ओरैनो मा मासो माइनि आबाद मावो ओरैनो
ओरैनोथ' जोंनियाव माइ आबादखौनो फ्राय मावो। जोंनि गामियाव दा जों हा हिसाबैबो माइ आबादखौनो बांसिन मावो। जों बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबाद मावनानै जाबाय नङा होमबा?
अ अ औ
औ जों जे समनिफ्राय बे जायगायाव थानो लादों बे समनिफ्राय जोङो
औ
माथाम आबाद मावनानै जानो लादों आरो जोंनि आबादा गिबि आबादाव जोंहा माइ आबादानो नङा होमबा।
औ
औ जायनि जाहोनाव जों बर'फोरखौ आबादारि गाहाय हारि होनना मिथियो।
औ
औ जाय समनिफ्राय जोङो आबाद मावनो लादों गोब्राबथारि आबाद मावनो लादों बे समनिफ्राय जोंखौ आबादारि गाहाय हारि होननानै बुङो। दा बेखाय जोङो मुंखौल' लालासे जोङो
औ
आबाद मावनायावबो जोङो खोब गोसो होबोदों गोदोनिफ्रायनो दा दिनैबो जोंनि गामि ओनसोलफोराव माइ आबादखौनो बांसिन मावो।
औ
ओ जों माइ आबादखौ
होम
ओ मेसें बोथोराव जोंनि गामियाव गायनाय जाया ओरैनो दाथ' दैलां बोथ थोर नालाय दैलां बोथोरावनो जोंहा गायनाय जायो। दैनिबो आंखाल जायोथ' जोंहाथ' दा दैज्लां बोथोराव जाम्फैजोंनो जाम्फै फिसा बा दंग'जोंनो जोङो दै लाबोनानै गायनायखौ नुयो। बा गायो जोंनि गामियाव दा मेसें बोथोराव जोंहा बेबायदि बरिं बहायनाय आरि बायदिसि सिना गैया दै बोखांनानै आबाद मावनो थाखाय दा जोङो दैज्लां बोथोर समावल' औ-औ दैज्लां बोथ बोथोरावल' जों माइ आबादखौ गायनाय जायो दा बिनि अनगायै मेसें बोथोराव जोङो आबादखौ गायो जोङो फोथारखौबा हाखौ जों जोंनि गामिनि माखासे सुबुंफ्रा खालि दोना जोंहा हिसाबैबो बेबायदि एसां माने खालि दोना आरो। आबादखौ मावनानै जायो माइ आबादनि अनगायैबो जोङो मेसें बोथोराव जुखाम आबाद मावो जोंनाव जुखाम आलु आबाद आरो बेबायदिनो
औ
थाइबें बायदि-बायदि जोङो जोंनियाव आबाद मावनाय जायो लाफानि समाव लाफा मैगं
बेबायदिनो गोबां आबाद मावनानै जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। आरो जोंहाबो आबाद मावो बेबायदिनो दाथ' आजिखालि गोबांथार गायग्रा हाफोरखौनो
औ
जोंहा गय गायनायसो नुनो मोनबाय आथिखालाव दा गयनि गयनि माबायाबो ओ गयनि जोंनि दिनैनि समाव गयनि थासार रियाबो गयनि सोलिनायाबो खोब मोजांथारै बांबोनो हमदों। दा बेनिखायनो फ्राय जोंनियाव गय आबादखौनो मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। गय आबादखौनो गायनानै दा सोलिनायखौ नुयो बिदि आरो।
अ गय आबादखौ गय आबादावखौथ' दा बुहुद माबा दङ नालाय।
औ-औ दा फ्राय गायजोब्बायलै जोंनिथिं औ। दा बेखिनि आरो।
दा होमबा नोंथां बेखिनियामोननो आरोना मारैनो दाथ' ए ओरैनो आबादनि बागै माबानि बागै मिथिबाय नङा होमबा।
औ-औ-औ।
बा होमबा जाथ'सिगोन नामा नोंथां।
औ दे-दे औ।